अ हेल' नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों जोंनि मेसें बोथोराव आबाद मावनाय ओ बायदि बायदि जोङो मेसें बोथोराव आबाद मावो ना?
औ नोंगौ नोंथा नोंगौ।
खौ बेफोरनि सायाव सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन आरो ना। नोंथाङा सम दङब्ला सावरायजागोन ना?
औ सावराय जागोन नोंथां सावराय जागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा जोङो जोंनि नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मेसें बोथोरावहाय मा मा आबाद आबाद मावनाय जायो बेखौ इसे सुंद'यै फोरमायथिना होदो।
औ नोंथां। दा जोंथ' मेसें बोथोर होनब्लाथ' जोंना रानस्राव बोथोरबो होनजायो आरो नोंथां। दा जोङो बै मेसें बै मेसें बोथोराव जोंना जाय जोङो मैगं थाइगं बायदिसिना जों आबादखौ मावो बेयाव बारा दैनि गोनांथि बारा दैनि गोनांथि नांलाया ना नोंथां। दा जोङो जेब्ला जोङो माइ जेब्ला जोङो माइ हाखांनानै जोङो बै दुब्लि फोथारखौ फोथारा गोग्लैसोना थायो अब्ला जोङो बै थालांनाय जोङो नारा बायदिसिना बायदिसिनाखौ जोङो मानोमोन बैदो अरजों नङाब्ला जोङो बेखौ ट्रेक्टरजोंबो जोङो एवनानै बेयाव जोङो बेसर आबाद नङाब्ला जोङो बायदि रोखोमनि जेरै मटर, सबाय बायदि बायदि बायदि आबादखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
थारैनो।
बेनि बेखौ जोङो गायनो गोनांब्ला गिबियावनो जोङो बै बै हाखौ जोङो मोजाङै एवना लानांगोन। जाहाथे जोङो बै हाफोरा गुन्दै जानानै बेयाव बेगरा गोरलैयैनो रज'यो दा जोङो बेयाव बेसर बेसर बेसरनि बेसरनि बेगरखौ जोङो बेयाव फोनानै जेब्ला बेसरा जेब्ला बेसरा थाङो अब्ला जों जोङो बेयाव बायदि रोखोमनि जों हासार होनानै जोङो बे बेफोरखौ जोङो थांनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां दाजों दा बेसरा जेब्ला फिथाइ थायो फिथाइ बिबार बारना बिबार बारो अब्ला जोंनाथ' गोबां बेरे सिखिरिफोरा बै बिबाराव बाफैनानै जों गायनाय बेसरखौ सिरि सिरि होयो आरो नोंथां बेनि थाखाय ओंखायनो बे बेसरा बानो बेसरा बानाया बेसरा बानो हायि बायदि बायदि रोखोमनि जोङो मुलि सारनानै होयो आरो नोंथां जाहाथे बे जाहाथे बै बिबार जाहाथे बै बिबारफोरा सिरियालासिनो मोजाङै फिथाइ थायो आरो दा जोंनाथ' ओमफ्राय बेसरा जेब्ला फिथाइ फिथाइ थायनानै रायो राब्लाथ' जोङो बै बेसरखौ फुनानै जोङो मारा मारन हिसाबैबो नानानै बैनि बे बैनि बेसरनि बेगरखौ जोङो बस्थायाव सोनानै जोङो न'आव होनानै जोङो मेसिनाव लांनानै जोङो फेरेनानै थाव दिहुनो आरो नोंथां ओ बेनि-बेनि अन- बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो जोंनाथ' मटर मटर आबादथ' जोंनि बै बे ओनसोलाव जोङो नारा नारा नङाब्ला जोङो बायदि बायदि जोङो दुब्लि फोथारनि जोङो एवनानैबो जों गायो आरो ना नोंथां दा जोङो नारा नारायाव गायो मानो गायो होनब्ला जोङो नारायाव मटरनि मटरनि बै मान मानबायलांनाय बे उम बिफाङा बिजौआ बै नारा बिफाङाव मानबाय लांनानै जोंना मटर मटरा जों गोबां थायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां दा जों मटरखौ जोङो ओ ना रानि जोङो गेजेर गेजेराव जोङो खदाल नङाब्ला जोङो बायदिसिना जावग्राजों लारिङै जोङो जावलांनानै बेयाव मटर बेगरखौ जोङो गरसे गरसे होनानै बेखौ जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां दा जोंनाथ' मेसें मेसें बोथोराव बेनि अनगायैबो जोंनाथ' मेसें बोथोराव गायनाय होनब्ला गोबां आबादफोर दंबावो जेरै जोङो आलु आबादखौबो जों गायो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
आरो ओमफ्राय जोङो बायदि लाइ लाफा बिन गाजर बायदि खौबो जों गायो दा नोंथांनो आं आलु आबादखौ जोंनि ओनसोलथिं माबोरै गायो जों एसे फोरमाय सानो आरो नोंथां
औ नोंथां दे बिदिब्ला फोरमायदो
आलु आबादखौ जों जोंनाव गिबियावनो जोङो जेरै बेसर आबादखौ जों गायनो थाखाय हाखौ एवदोंमोन बेबायदिनो जोंबो आलु आबाद आबाद गायनो थाखाय हाखौ मोजाङै एवना लानांगोन बेनि उनाव जोङो खदाल जों बेखौ जोङो सिन सिन खालामनानै जोङो बेखौ खदालजों जावना लानांगोन लाइन लाइन बेनि उनाव बेनि उनाव जोङो बै जावनायाव जोङो फेंखा अरनाय आलुखौ जोङो बेयाव मोनसे मोनसे होलांनानै जोङो बै हाखौ खोबना दोननांगोन। खोब मानो खोबना दोनो होनब्ला जों आलुआ गुदुं जानानै बे गाजा गाजा बेरनाय आलुआ बायेराव ओंखारनानै बिलाइ बिलाइ जायो आरो नोंथां। खायफा खायफाबाखौ जोङो होनायबो नुनो मोनो नारा जिगाब बायदि होनायखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि बेनि बेनि जाहोनानो गुदुं जानानै बै बिफाङा आलु बिफाङा थाबैनो बिलाइ ओंखारनायखौ जोङो नुयो नुयो आरोना। जेब्ला बेयो बिलाइआ ओंखारनानै रानो अब्ला बे आलुनि आलुनि सिङाव जों आलु बेदर जाबाय होनना सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
नोंथाङाबो इसे सें- मेसें बोथोरनि आबाद माव- मावनायखौनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां थिग बेबायदिनो मेसें बोथोरनि आबाद मावनाय होननानै होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां दङ नङा होनब्ला थिग बेबायदिनो नोंथाङा सिगाङावहाय फोरमायलांनाय बायदिनो आङो जोंनि बेसर बेसर फोनायखौ आङो एसे फोरमायनो सानो। औ बेसर गिबियावनो बे‌ हाखौहाय जोङो एवग्रोनानै मिस मिस गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगौ आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथा नंगौ।
बेसर जाखिनि जोंहा जोलैनो दोननाय बेसर बेखौ जोङो ओ फोनोसै समावहाय जोङो बेखौ थाव गुबैजों लगायनानै नङाब्ला जोङो नारें खार्जिनि बिलाइ बेजों जोङो हुनानै लानाय जायो आरो ना। बे बेखौ माने जोंहा एम्फौ जायैनि थाखायनो बेयो जाहाथे जेब्ला रज'योब्ला थाब एम्फौ जाया। बेफोरबायदि जोङो फोननानै बेखौ माबा ओ बे बेसर फोनो लानाय हायावहाय जोङो सारफ्राव सारफ्राव होनानै फोनाय जायो आरो ना नोंथां। बेनि सप्तासे थानानै बेयो जोंहा बिफां महराव उम माने रज'बोगोन ना आरो। रज'बोनाय टाइमावनो एफा एफा जोङो बायदिसिना नांगौ जाखिनि मुलै बा हासार बेफोरखौ जोङो जोथोन लानानै सारबाय थानांगोन आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेनि उनावहाय जोंहा बियो देरनानै एसे गिदिर जानानै बिबार महराव लागोन आरोना बियो बिबार लायोब्ला अब्ला, जोङो बेयावहाय दैनिबो गोनांथि जायो। जों बेवहाय दै होनाय जायो आरोना नोंथां।
नांगौ नोंथां नंगौ।
फोर नङाब्ला हाखरफोरनिफ्राय जोङो सारनानै दैखौ होनाय जायो आरो मेसें बो थोरावथ' जोंहालाय नालाय औ थिक बिदिनो बेयो बिबारा जेब्ला बारफ्रुजोबनानै बेयो माने बारनाया जोबगोन अब्ला जोंहा बियो फिथाइ महराव फिथाइ महर लायो। अब्ला बे फिथाइआ जेब्ला लागोन अब्लानो जोंना बिफाङा बिलाइफोराबो रानलांगोन अब्ला जोङो बेखौ फुनाय जायो आरो। आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
हा नानाय जायो आरो ना नोंथां। जोंहा मेसिनजों मोसौजों बा जायखि जाया जोङो नानो हायो आरो ना। बे ना ना जोंहा बेसरनि जेब्ला बेगरा ओंखारगोन ना अब्ला जोङो बेखौ थाव महरै थाव बानायनानै जानो हायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथा नंगौ।
औ बे थावखौ माबोरै बानायो होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो बेगरनि बेगरखौहाय सुनानै सानदुङावहाय मोजां साननै सानथामसो लामनांगोन आरो फोराननांगोन। बे नि उनावहायो जोङो मिलावहाय फेरनो लाङो जेसेनो मोजां रानगोन एसेनो बेयो थावा ओंखारगोन आरो ना नोंथां।
नंगौ नोथां नंगौ।
जे मोनसेबाव जेरै बेखरा जोंना नाग्रों नाग्रा जोङो ओ फेरायदोंब्ला बारा ओंखारा आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथा नंगौ।
सरनि नाखानाय बेगरखौ बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम बेबायदि दोनोब्ला जोंहा खम बेसरावनो गोबां जोंहा थाव ओंखारो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोंहा बे थावखौ जायोब्ला जेबो गिस्टिक बा जेबो बेमार आजार जाया आरोना नोंथां। बे हाथाइ बाजाराव मोननाय बायना मोननाय थावफोरा जोंहा जायोब्लाबो उदै गाज्रि खालामो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोंहा बेसर आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां दङ जेरै नोंथाङा सिगाङाव बुंलांनाय बायदि बे ओम मटर फैयो जोंहा लाइ लाफा गायो मुला फैयो बेबायदिनो टिसि फोयो धोन्दिया फोयो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
बिदिनो लाव, फान्थाव बेफोरखौबो जोङो गायनानै जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ, थिग नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि गायनाया सोलिबाय थायो नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा बेनि बेलायावहाय बेफोरखौ जोङो गायनोब्लाथाय जोंहा गिबियावनो हालेवग्रोनांगोन नङा होमब्ला। बे हालेवनायावहाय नोंथांनि ओनसोलथिंहाय बे मोसौजों हालएवो ना दानि गोदान मु गानि ओंखारनाय ट्रेक्टरजों हालियोबो नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायदो
ओ दाथ' गोदो जेरैबादि ओम मोसौजों एव एवनानै आथिखालावथ' ओम गोबां सम नांगौ आथिखालाव ओ इसे ओ एसे एसेल'सो खामायनानै जायोमोन जायफोरा मोसौ दङ बिसोरो मोसौजोंनो एवोमोन आरो गोदो गोदो बायदि ओंखारनाय ट्रेक्टर बायदिसिना गैयामोन नाथाय आथिखालावथ' मोसौजों गायनायखौ जों नुनो मोनलिया।
औ नंगौ
ओ ओम आथ थिखालाव गोबां ट्रेक्टरजों जोङो गोबां खम समनि खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां बिगा बिगा एवनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। दा जायनि जाउनाव जोंहा समनि समनि आंखाल समनि गोदो गोबां समनि आंखाल जायोमोन नाथाय आथिखालाव खम समनि गेजेरावनो जायो नालाय। आबादनि आबादनि थाखायबो जोंना थाबैनो जों आबादखौ गायनो हायो आरो
औ नंगौ।
जोङो बायदि खामानिफोर खौ जोङो एवनाय खामानिखौ जोङो फोजोबनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ जेरै जोंहा ओ गोजां बोथोरा थांदों गोजान बोथोरा फैदों बेबायदिनो सुबुं माहारिनि जोंनि साननाय हनायाबो गोदान गोदान जाखांफैदों न नङा होमब्ला? औ बेबायदिनो जोंहा ओ समनि आंखालावहाय समखौ जोंङो दिहुनो थाखाय बेबायदि मेसिनारि आगजुजों जोङो एवनाय जायो आरोना नों
नोंगौ नोंथां नंगौ।
थां जोंना समाबो जाबाय बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै।
गोजोनदों नोंथां गोजोनथों।
दे।
गोजोनथों।